नोंथां औ औ दा आं नोंथांनो ओ कल खालामनायनि ओ जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दसे सम औ मोनसे टपिकनि सायाव औ दा आङो नों नोंथांनाव ओ जों बरफोरनि नखर सामलायलांनायनि माबोरै नख खौ सामलायलाङो माबोरै? औ बेनि बागै सोंनो सानदों दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे खिथाना होनो हागोन ना?
आ जों नखर गुबैयै जेब्लायबो समाज दानानै रायजो जानो रोंदों बे समनिफ्रायनो जोंहा ओ नखर दाबोनानै संसार जाबोदों नङा होनबा उम नखर होनोब्ला ओ गुबैयै गंसे नखराव जोंहा हिनजाव माहारिनि गोबां आखाइ दं नङा होनबा? ओ नखरनि खामानिनिफ्राय लानानै बोथोरनि खामानि लोगोसे गावनि गथ गथाय आरो बिमा बिफा सिबिनाय बेफोर ओ गासैबो आइजो सासे आइजोनि आखायाव थायो नालाय होमब्ला मावनांगौ बिबाना बिदिनो लेखा फरा फोरोंनाय ओं जों हौवा माहारिफ्राथ' ओ हाग्रा बंग्रा बा ओ बाहेरायाव रांखान्थि आंखालाव थाहैनो गोनां जायो नङा होनब्ला? अब्लाना सासे आइजोआ नखर सामलायनो थाखाय बेनि बि बाना माने गिलिरसिम जायो आरो। ओ बिदिनो जोंनि ओन्सोलाव ओ लेखा फरा होनो ब्ला जोंहा उन्दै बैसोनिफ्रायनो गथफोरखौ फरायसा सालियाव थिसन हरनाय ओ बेखौ फोरोंनाय गासै बिबाना जोंनि ओ हिनजाव माहारिनाव थाहैयो।
औ औ
बिदिनो नोंथांमोननि ओन्सोलावबो जेनेबा ओ गोदोनि फायनै आइजोफोरा ओ मा होनो बेखौ नखर सामलायबोबाइ थादों नङा होनब्ला? ओ नोंथांमोननि ओन्सोलाव आइजो फोरा ओरैनो बेखार थायो ना नखर बा गावनि नांगौ खौ सु बुंनो माबा मोनसे ओ राहा लामा बानायना लायो नोंथां मोननि ओनसोलाव बेनि सायाव एसे फोरमायनो उम
औ हागोन नोंथां औ ओनसोल होनब्ला जोंनि जिखिनि ओनसोल बे एरियायाव दा जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामि खाथि खाला गामिफोराव जोंनि बर आइजोफोरा गोबां खस्थ खालामबोदों न जेरै औ गथफोरखौ स्कुलाव दोनहैनाय हौवाफोरा साख्रियाव थाहैयोब्लाबो अफिसफोराव टाउनफोराव थाहैयोब्लाबो जोंनि आइजोफोरा गोबां खस्थ खालामबोदों बे गथफोरखौ स्कुलाव दोनहैनायानो फैसाफोरखौ गाव दोनहैनो हायाब्लाबो फैसाफोरखौ दोनथुमनानै ओरैनो भारा दोनहैनो होनाय सोरजोंबा थांफानो थिननाय थाबाय थांनो थिननाय साइकेल बायना होनाय बेफोरखौ बिसोरो माबाबोदों आरो फालिबोदों दा मावनांगौ मावनांगौ बिबान हिसाबै बिसोर फालिबोदों बेनि अनगायैबो आइजोफोरा ओरैनो थाया फुंनिफ्रायनो सिखारनानै सिला सिबो थोरसि लथा सुस्राङो बेनि अनगायैबो मोसौ बोरमा खाहैनाय बेफोरखौबो बिसोर मावबोदों। दा मोसौफोरखौ बिसोर फुङावनो। खाहैयो। बेनि सिगाङावबो मोसौनो। मोसौ फिसाफोर दङब्ला गाइखेर सेरनांगौ दंब्ला बेखौबो बर आइजोफोरा मोसौखौ गाइखेर सेरो अमा फिसिग्राफोराव अमा। आदार होयो। दा मोसौ गाइखेर सेरनायावबो। बर' आइजोफोरनि मोनसे खामानि बिसोरखौ बेखौ मिस बोदों गाइखेर सेरनानै बिसोरो फानहैयो।
औ।
जोङो रांबो आरजिबावो ओरैनो थाया। औ दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोदों। औ।
हौवा माहारियाबो ओरैनो जिरायना थाया नङा होनब्ला।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हौवा माहारिफोरा। जेनेबा। आखाइनि हाबा माबाफोर मावनानै। नै। रां खामायनाय। नुनो मोनो नामा।
औ मोनो। दा हमनानै लादो दा। जोंनि बर'फोरा दा गासिबो जोंनि बर' सुह बर' हौवाफोरा गासिबोथ साख्रिखौ मोनजोबा नङा होमब्ला सरकारि साख्रि मोननांगौवा। गोरलै खोथा नङा। गोबां नाजानायनि गेजेराव। जोङो सरकारि साख्रिखौ मोननो हायो। बिनि गेजेराव जोङो सेभेनटि फाइभ। पारसेन्टआनो सेभेेनटि बेफोरबायदि फारसेटआनो जोंना गामियाव थायो दा ब्रै थार थ्रि पारसेन्ट बा टुइन्टिफाइभ पार्सेन्टनासो जोंना साख्रिखौ मावनानै बाहहेरायाव थाहैयो। दा बेखिनि मानसिफोरा बरफोरा जेरावखि जों थाया मानो बिसोरो गासिबो ओरैनो थाया दा बिसोरो माबा मोनस सोरबो मावो गयनि बेफार खालामो। सोरबा आबाद मावनानैनो सोलिनानै थायो।
औ
दैज्लांनि मेसेंनि आबाद मावो सोरबा माबा मोनसे लोगोफोरजों लोग गो नांनानै अबेबा मैखुननि आबाद मावो अबेबा बान्दा कपि, अल कपिनि आबाद मावो बेदिनो माबा मोनसे राहा खालामनानैबाबो जोंनि बरफोरा नखरखौ बोरै सोलिलांनांगौ माब्रै दालांनांगौ बेखौ उम मावलांगासि नो आरो
ओ
दा नोंथांमोननिखैबो बिदिनो मा मा राहायै माबायो सोलिलांगासिनो हौवाफोरा बेखौ खिन्थानो हागोन ना?
अ जोंनिथिं ओ जोंनि मा होनो हालामाव जेनेबा जों एरियायाव होनोब्ला ओ जो जों ए हौवा मा हारिफोरा हाजिरा खामला मावो नङा होमब्ला थिया फुनाय माइ हानाय बेफोरखौ आरो सोरहाबा हालेवनो लिङोब्ला हालेवनाय आलि दाननाय, आलि खोनाय बेफोरबायदि ओ बेजों लोगोस जोंहा आखाइनि हाबा ओ जेनेबा ओ जेखाइ, खबाय हेबनाय खखा, सेन हेबनाय बेफोरखौ बाजाराव बा खाथि खालानि सकफोराव फानहैनानै ओ जा एसे रां मोनो बेखौ नखराव मैगं थाइगं बायना लाबोनानै नखर सालायो आरो। बे जों लोगोसे गावबा गाव नखराव हा थानायफोरा आबाद मावनानै जायो आरो।
दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो नङा होमबा।
औ औ।
बिजोंनो सोलिनो हायो। बानलुनि आबाद औ बानलुनि आबाद बाननो हायो। गोबां रोखोमनि आबाद दं औ।
ओ जों ओ जोंनि जायगायाव ओ जोंहा साफात जिथु जों साहा लोंङो साफातनि अ बागान बानायना लायो लोगोसे रबार रबार खेथि आरो बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो।
बानायो मोन्थिगोन‌ नामा नों?
ओ आं मोजाङै मोन्थिजोबा। ओ नुयो आरो मावनाय जोंहा मावा आरो माने।
दा बिदि सा फात बानायनाया जोंनि बर'नि गेजेराव नखर नखर बानायनाया गोबां खम जायो नालाय औ बिदि मोनथिस्लाबो आरो मानसिफोरा थेवबो जोङो नुनो मोनो खाथि खाथि खाला बे दुमनिब साह बागान अबेबा बबेबा साहा बागान दं नालाय बोरै मावो बेखौ जों मिन्थिनो हायो। दा बेफोरखौ नुनानै जोङो बर'फोरा नआव थानायनि जोङो बेफोरखौ जोङो हा हु दङब्ला जों बेखौ मावनो हायो आरो। सोलोंनानै औ। दा जोंनि खाथियावनो मोनसे साहा बागान दङ। ओइ जोंनि गामि जोंनि ओनसोल खन्द'आव इयो थारमाने गावनि हाखौ एसे बोरि हा नालाय बियो बेयाव सा बागान खालामनानै दोनदों दा बेजोंनो बियो रां आरजिनो हायो आरो।
ओं औ
औ दा बे सा बागान-नाव खौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो हाखौ समान खामना लाग्रोयो बिनि उनाव लङा बायदि दि जावनानै इसे दुबगां दुबगां खालामनानै बेयाव बै जि साब बिलाइनि मोनसे जोलै बेखौ थुयै थुयै थारमाने बेखौ गायनाय जा यो आरो
औ फुलिखौ ओम।
होनबानो बे देरनानै जेब्ला गिदिर जायो होनबा बिनि बिलाइखौ खानानै बै इनडास्ट्रि फोराव लांनानै बेखौ फानहैनाय जायो आरो। औ दा बेबादिनो गोबां रोखोमै जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो। दा अमा फिसिग्राफोराबो हमना लादो अमा फिसियोब्ला अमाखौ जोङो मोनसे दिरुं खानानै दोनबाय थायो नङा होमबा? दा अमा फिसिबा दोनबाय थानानै बिदिनो जोङो गुन्दै होनांगौ। थास' हानानै होफैनांगौ औ दा बेखौ जोंनि बर' आइजो जोफोरा मावनो हायो नङा होमबा?
औ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंहा अमायाव गोबां मुलाम्फा जायो नङा होनब्ला ओ मासे बिमायाव जों खमैबो जि बा। दाइन फिसा मोनोब्ला गोबां रां मोनो। नारसे जोंहाथ अमा फिसा होनोब्ला। गोबां। दाम नङा होनब्ला। आथिखालाव ओ ब्रै रोजा थाम रोजा बिदि ओम बेबायदि अमा फिसिनो जोंहा बां सिन्थानिया फार्म। खुसि नङा होनब्ला। बांसिनानो। फार्म बानायना लानाय नुनो मोनसै। ओ जेरावहा जोंहा ओ बांसिन मोजांसिन जायो आरो आ आदार होनाय बा मैला नाङै नङा होनब्ला जों लांदां जायगायाव थायोब्ला माबा मोनसे बेराम आजारनिफ्राय गिनांगौ जायो जेराव। फार्माव दोनबा जोंहाय गिनांगौ।
औ औ ओम दा बेबायदिनो नों थांमोननिखैबो मोसौ फिथाइनि आइजोफोरा मोसौ खागोन ना खाया।
अह खायो जोंनि बेयावबो आइजोफोरा मोसौ खानाय मोसौ दोस्लायनाय मोसौ दै दौनाय। बेफोर आइजोफोरनिनो खामानि। अह जे त हौवा माहारिर गुबुन खामानियाव ओ बेस्थ थायो बेखायनो ओ मोसौ गाइखो सेरनायनि‌ माने मोसौ दोस्लायनाय मोस सौलाय। नाय बे खामान माने।
उम।
दा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि बर आइजोफोरा खामानि मावबोगासिनो ओरैनो थायाखै नङा होमब्ला।
औ औ औ।
औ दा बिदिब्ला जोंनि रायलानांगौ समा बेखिनियानो दा आं बिदिब्ला बेखिनियानो दोनथनोसै नामा नोंथां औ। औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ औ